औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालायगासिनो नोंथांया दालाय?
आं दा नै ओरैनो जिरनानै दं आरो ना नोंथां बाहेराव।
औ-औ होब्ला जानायफ्रालाय जाखामायमोन सानसुनि जानायफ्रा?
औ जाबायमोन नोंथां जानायालाय दहायनो।
अ औ जाखांबाय आं जाखांनानै जिरनानै दङै ओरैनो।
आद
औ ओमफ्राय नोंथाङा ओ मा होनो नोंथांमोनहा मा ओंख्रि जायामोन माने?
ओंख्रियाथ जोंना मा होनदों ओ दाउजों सबायमोन आरोना नोंथां।
खोनादोंना नोंथांङा?
ओमफ्राय नोंथांमोनालाय माथो जाखो?
ओ जोंनाबो मा होनो सबायजों सामसोमोन।
आतसा।
औ-औ ओमफ्राय दा नोंथां नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला जों माने आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सावरायनो हायोब्ला?
औ-औ सावरायनो हागोन-सावरायनो हागोन।
औ-औ दा बिदिब्ला जोंहा मेन आइडायाव फैनोसै होनबा ना नोंथां।
औ नोंथां औ
औ दा जोंहा मा होनो ओ जोंनि मेन आयदायानो जाहैबाय जोंहा जोंनि गेजेराव जाफेबाय थानाय। माखासे मिथिंगायारि खैफोदनि सायावनो माने नोंथाङा जाय एसे मिथिगौ फोरमायनानै हरदो होमबा?
औ-औ नोंथां औ
उम-उम
औ बिदिब्ला फोरमायना होनो नोंथांनो एसे। जोंहा बिदिनो मिथिंगायारि खैफोद होनोब्लाथ बिदिनो गोबां ओ जोंहा बिदिनो बारहुंखाफोरखौनो होन बा सारन्थाइ गावनायफोरखौनो होन बेफोरखौ जोङो मिथिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंहा बिदिनो मिथिंगायारि जाब्रबथायफोर जाथायफोर होननो थाङोब्ला बेफोरनो गोग्लैयो आरो ना नोंथां। आङो बिदिनो फार्सआवनो होनग्रोनोसै बारहुंखाखौ। ना नोंथां औ जोङो बेफोरबायदि मा होनो बारहुंखाफोर बारनायखौ जोङो रावबो हमदांसनो हाया बा मोनथिनो हाया बेफोरो हरखाबैसो फैयो नालाय। मिथिंगानिफ्राय जे ना नंगा ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ जोङो बेफोरबो जायोब्ला बेफोरबायदि जायोब्ला जोंहा बिदिनो खहाफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै जोङो फार्स्टआवनो होननो थाङोब्ला बिदिनो बारहुंखाफोर बारनानै जोंहा बिदिनो गोबां मा होनदों बिफां लाइफांफोरा बायो। आरो मा होनबावो जोंहा बिदिनो गोबां मा होनदों नफोरा बुखार जायो। बैफोरनि ओ बारहुंखानि गेजेरजोंनो
उम
औ जोंहा बिदिनो बारहुंखा बारहुंखा बारोब्ला जोंहा बिदिनो बिफां बिफां-लाइफां बा- दा औ मा होनदों बायनायनि जाहोनाव जोंहा बिदिनो लामाफोर होथेनाय बा बिदिनो सोरनाबा मा होनदों न'फोरावहाय बिफां-लाइफां बायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो मा होनदों बे- बार बारहावानि बारहुंखानि गेजेरजोंनो जों मा होनो मानसिफोर थैनायखौ खोनानो मोनो। जे सोरबानि सोरबानि नआ मा होनदों बारहुंखानि जे गोग्लैनाय जे बिफां-लाइफां फ्राय बैफोरावहाय मा होनदों गोदोनानै मानसिफोर थैलाबायनायखौ जोङो खोनानो मोनदों। नंगौना नंङा नोंथां?
नंगौ नोंथां
औ आरो मा होनबावो जोंहा बिदिनो सारअन्थाइआबो जोंहा ओ बिदिनो जेब्ला बिदिनो अबावबाफोर मानसिफोरा आबादफोर मावनाय समाव बिदिनो मा होनदों ओ बिदिनो खदालफोर बिदिनो दांलाबायनाय समावहाय बा बिदिनो आबादफोर मावनाय बा दफां दंफां सेर सेर थानाय। सुबुंफोरा बा बिदिनो मा होनदों ओ खुला एरियाव थानाय सुबुंफोरा बिदिनो आब- आबाद मावबाय थानाय समाव बैफोरबायदि सार अन्थाइ गोग्लैदेरोब्ला बैफोर सुबुंफोरनि थैनायखौबो जोङो खोनानो मोनदों औ आरो बेफोरबायदि बेफोरबायदि मा मा होनो बिदि सारअन्थाइफोर बा बारहुंखाफोर बारनाया बिदिनो मा होन्दों ओ रावनोबो खिन्थानानै फैयाबा बेफोरो हरखाबैसो फैनाय जायो आरो ना नोंथां।
उम नंगौ।
औ आरो जोंहा बिदिनो बारहुंखा बारोब्लाथ' बिदिनो गोबां बिफां-लाइफां ओं गोग्लैनायनि जाहोनाव जोंहा मा होनदों बिदिनो जोंनि दानि जुगावहाय बिदिनो गोबां ओ आगजुफोर ओंखारबाय जेरै कारेन तारफोर। बैफोरबायदियावबो मा होनदों बैफोरबायदि बिफां-लाइफाङा गोग्लैसिनोब्ला जोंहा बिदिनो सप्तासेसो थानांगौ जायो कारेन्ट गैयैनि कारेन्ट फैनो थाखाय। नंगौ ना नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां
औ आरो जोंहा बिदिनो हान्था मेलानि गेजेराव जोंहा मा होनदों दिस्टार्ब जायो। जेरै मानोना मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो बिफां-लाइफांआ लामाफोराव गोग्लैदेरोब्ला बैफोर गिदिर-गिदिर बिफां-लाइफांफोरा गोग्लैदेरोब्ला जोंहा बिदिनो गोबाव सम नांगौ जायो जाहाथे जोंहा हान्थिनाय जे सुबुंफोरा बिदिनो गोबाव सम थाथ'नांगौ जायो। बेफोर बिफां लाइफां थाखैनो नंगौना नङा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ जोंहा बिदिनो गोबां मा होनदों आबाद फसलफोराबो गाज्रि जायो आरोना नोंथां। बारहुंखा बारोब्ला औ। जेरै होननो थाङोब्ला बानलु बिफांफोरखौनो बानलु बिफांफोरा गिदिर जानानै जे फिथाइ थायो आङो अब्ला मा होनो बैफोर बिफांफोरखौ बैफोर मा होनो बानलु सिब्रफोरनि जे दालायफोर बा फिथाइफोरखौ बैफोरो मा होनदों बुखारनानै लाङोबा बिदिनो सिफायनानैखौ जोङो खोनानो मोनो बा नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
ओम नंगौ नोंथां।
औ नंगौ दा नोंथाङाबो ससे फोरमायनो हागोन नामा दे गाव थाङा मा मोनथियो
हागोन हागोन ना नोंथां।
औ।
ओ नोंथां नोंथांनि ओ मा होनो एसे बेकग्राउन्डआव एसे दावराव।
ओ नै एसे आं एसे गुवार सुबुंफोर थानाय जायगायाव दं आरोना नोंथां दा एसे मानसिफोर थानाय जायगायाव।
नोंथाङा एसे दोरोदनो हायोबा मोजां जागोन दसे सम।
औ दोरोदबाय आं नोंथां दे।
दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा मा होनो मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुङोब्ला थ' जों बयबो मिथिफ्लेबाय थाखानाय जाब्बा जाफ्लेबाय थाखानाय।
औ नोंथां औ औ।
अ अ खोनादों। नोंथाङा एसे साइदआव दोरोददो खोमा।
औ औ दे नोंथां।
मिथिंगायारि खैफोद होनोब्लाथ' जोंहा जेन'बा जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जोंनि गेजेराव सुबुं समाजनि गेजेराव मोनसे जाथाय। जाय जाथायखौ जोङो माने ओ जागायाव टाइम टेबोल जेबो गैया सम जेबो गैया जों माब्ला फैयो माब्ला जानानै जों सुबुंफोरनि गेजेराव जाथाय बायदि रोखोमनि जा थ जानानै इयो थांफिनो जोंहा बेनि बागै जेबो मोनथिस' हाया। मानो होनोबा बेयाव बेखौ जोंहा मिथिङा मिथिंगायारि मिथिंगानिफ्राय जानाय बे मोनसे जाथायजों बेयाव सुबुङा सोमजिनाय मोनसे जाथाय नङा जोंहा दहाय नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो मा होनो ओ मिथिंगायारि माखासे जाथायफोरनि बागै नोंथाङा फंनैसो बुंलांखाबाय। दा आंबो बेफोरनि बेफोरनि गेजेरावनो माने आं जा एसे मिथिगौ दा बेैफोरखौनो एसे नों आं बुंनायनि गेजेराव सोफादेरनो सानबाय दा जोंहा बिदिनो मा होनो मिथिंगायारि खैफोद बुङोबाथ' जोंहा गोबां दङ जेराव जों नुनो मोनो जे जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय माखासे जाथायफोरखौ जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय माखासे जाथायफोरा जाहैबाय जोंहा मा होनो ओ बांग्रि मावनाय। दै बाना जानाय सारअन्थाइ गावनाय बारहुंखा बारनाय दा बे
बांसिनै जोंनि समाजाव जों नुफ्लेबाय थानाय बा जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जाथाय
औ
जाय जाथाया जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव गोबां खहा लाबोयो बा गोबां खहा खालामनानै गालांनायखौ जों नुनो मोनो ओ मा होनो मा होनो बांग्रि मावनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि समाजाव बे से फैफ्लेबाय थानाय जाथाय जेराव जों बांग्रिङा एसे खम फैयोब्ला जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामा सोरबा बेयो गोबां बिबांनि मावो बा बे जाथाय गोबां गिदिरै जाना फैयो अब्ला जोंहा जों माखासे हा गावस्रानाय बायदिखौ जों नुनो मोनो हा गावस्रानाय हाजो गिसि गानाय ओमफाय बेबायदिनो जेन'बा न' फ्राव गुब्रुबनाय बेफोरबायदिखौ जोङो बांग्रि मावनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दानि दाथ' जेन'बा दैज्लांनि बोथोर दैज्लां बोथोरनि सम दा बे बे समाव माने जोंहा गोबां दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो जोंहा मा होनो दै बानायाथ' जोंनि समाजाव गोबां जाफ्लायबाय थाखायो मोनसे जाथाय जेखौ जायखौ जोङो नुफ्लेबाय थायो जोंनि समाजाव
जेराव जोङो बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव जोंनि माखासे दैमा दैमा दैसाफोरा माने ओ गोबां बिबांनि बा गोबां बांनायनि जाहोनाव माने जोंनि बान्दो बानला बायदिफ्रा माने लाखिनो हाया जायो।
जायो जों जेन'बा दैखौ मोनसे लामाजों थां थों बान्थो होननानै बान्दो खालामनानै दोननाय जायो दा बै बान्दोआबो माने अबारद्राय दैजों लाखिनो हाया जायो। जायनि जाउनाव जेन'बा बे दैया माने उसिफावजोबनानै बा बान्दो बानलाखौ सिफायनानै जोंनि खाथि खालानि माखासे गामिफोरखौ बा सुबुंफोरनि माखासे खाथि खालानि बा साखाथि साखाथिफोरनि न' बांफोरखौ माने बियो लोमसावहैजोबो लोमसावनानै ओ माने सिं स्र' बा बुखारलांजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जों आबादारि माखासे खाथि खालायाव गायनानै दोननाय माने ओ आबाद थिलि दा बै बेफोरखौबो माने मा होनो बुखारो बा माने खुरख'ला खुरखलि खालामनानै माखासे बांसिनानो गोबां आबाद माने बिसोरो बुखारना लांफानायाव खसथ' जायो आरो दा बेफोरनि बिथिङाव माने गोबां आबादारिफोरनि माखासे खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आबादारिफोरा थ' जेन'बा मा होनो ओ बे आबादनि गेजेरजोंनो माखासे रां आरजिना मोननाय जोंनि बिसोरो न'खौ संबोनायखौथ' नुनो मोनखायो नालाय बिसोरो आबादनि सायावनो जेनेबा सोनारनानै गावसिनि न'खर खुंनायखौ जों नुग्रोयो दा बे बिथिङावनो माने सासे आबादारिनि माखासे फसलफोरा मोननो गोनां फसलफोर आबाद माने ब सिलिंखार जालांजोबोब्ला बेवहाय माने आबादारिनि माखासे जोबोद खहा गोनां आरो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेयो। बेबायदिनो जोंहा बारहुंखाया बेबायदिनो खालामो ओ माखासे खोथा बाथ्राफोरखौथ' जेन'बा जोङो जोंनि बेबायदिनो बुंनानै फोजोबजोबनो हाया जोंहा जोंनि समाजाव गोबां जाथायफोरा जाफ्लेबाय थायो। जोंङो जाथाय दा जोंहा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ औ दे।